हेल' ओ हेल' नोंथां खोनादों ना?
खोनादो नोंथां।
औ हेल' खोनादोंना नोंथाङा? औ खोनादोंना नोंथाङा?
खोदों।
ओ ओ नोंथांखौ ओ फन खालामनाय जाना जाबाय आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हरदोंमोन नोंथां नोंथांजों सावरायजागोन ना
जागोन दे नोंथां
औ बिदिब्ला नोंथांनि गामि एबा ओनसोलाव अनला ओंख्रिखौ माबायदि संनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
जों गामिया
औ
अन गुन्दैखौ देनानै सोमना दोननानै सुनानै लाबाय बेनिफ्राय देनानै
औ
मा दै गुदुं दै गुदुं फुदुंग्रोनानै बेनिफ्राय अन मा होनो अनखौ दैयाव होनानै ओमफफ्राय खारैखौ होना होबाय।
ओ बिदिनो अनला ओंख्रिखौ ओ जेन'बा मा मा मैगंफोरजों ओ संजायो नोंथाङा एसे फोरमायनो ना होनो हागोना?
जेरै दाउ बेदर औवा मेवाइ
औ
अमा बेदर बायदि बायदि संनानै
औ नंगौ ओ ओ थिग नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जेनेबा अनला ओंख्रिखौ संनो थाखाय जोंनो गिबियाव ओ माइरं नांग्रोगोन नङा होम बा नोंथां।
अ
औ ओ जों माइरंखौ एसे बिबांनि लानानै जों बेखौ ओ जेन'बा ओ खुरै एबा मोनसे बाथियाव जों दसे समोमना दोन नङा होमबा नोंथां।
अ नंगौ नोंथां।
ओ सोमना दोननानै जों बेखौ ओ देनो थाखाय जों बेखौ बे सोमना दोननाय मायरंखौ बोखांनानै जों बेखौ ओ थबसि एबा दिंखिफोराव देयो नङा होमबा नोंथां।
अ नंगो
औ जेब्ला ओ बेखौ जों ओ देखांनानै जोङो जेब्ला ओ बे मैगं खो संनो थाखाय जोङो ओ अराव जेनेबा ओ सारायनि दैखौ ओ गोदौ फुदुंग्रोना लायो नङा होमबा नोंथां।
नंगौ नोंथां।
औ ओ थिग बेबायदिनो दैखौ फुदुंग्रोना लाखांनानै जोङो बे अनला ओंख्रि ओ जेनेबा अन गुन्दै देना लानायखौ जों बेयाव ओ सारफ्राव सास्राव होयो आरो ओंख्रियाव। मानोना खेबसे लागै लुनानै होब्ला बे मैगङा गथा जागोन नङा होमबा नोंथाङा।
नंगौ नोंथां
औ बिब्दिनो ओ जों गोदौबा बे ओ अन गुन्दैखौ जोङो सारफ्राव सारफ्राव ओ होयो आरो थिग बेबायदिनो जों बेखौ ओ बायदि बेबायदि रोखोमजों संजायो जेनेबा जों दाउ बेदरजों संनोब्लाबो जों दाउ बेदरखौ गिबियावनो एवफ्रामना लाग्रोनांगोन नङा होमबा नोंथां।
नंगौ नोंथां
औ बिदिनो अनला ओंख्रिखौ जोङो गुबुन गुबुन मेगंफोरजोंबो संजायो जेरै ओ बिदिनो ओ मुला खुखि जायखौ जोङो मुलाखौ गिबियावनो गोथांखौ जोङो हानानै सानदौआव फोरान ग्रोयो नङा होमबा औ बेनिफ्रायनो ओ मुलाखुथि जायो थिग बेबायदिनो जोङो बिदिनो बासिगि बिबार बिदिनो जों सामफोरजोंबो सङो अनला ओंख्रिखौ बिदिनो जोङो थाइगिरजोंबो थाइगिर अ जायखौ जोङो अनला मेखि बुङो बेखौ जों थाइगिरजों सङो। आरो जों अ अनला फाख्रिबो सङो नङा होमबा।
नंगौ नोंथां
ओ बिब्दिनो ओ अनला ओंख्रिखौ ओ संनाय जायो आरो थिग बेबायदिनो जेनेबा अनला ओंख्रिखौ जोंनिया बर'फोरा मोनसे फोरबोआव बाहायो। ओ जेरै जों ओ हाबा जे हाथा खुरनाय बे हाथा खुरनायाव जोङो बेखौ हिनजाव गोदान एबा ओ खैना गोदानखौ जों संनो होनाय नेमखान्थिया जोङिया गोदोनिफ्राय दोङो आरो नोंथां।
दोङो नोंथां।
औ थिग बेबायदिनो। बा जोंना जोहा आघोन माखोनि माइरं गोरलै होनाय बेयावबो बे अनला ओंख्रिजों दाउजों ओ संनाय नेमखान्थिया जोंनिया गोदोनिफ्रायनो दोङो आरो नोंथां।
औ ओ नोंथांनि। ओ गामि एबा ओनसोलावबो बिब्दि हाबा एबा आघोन माखो बुजिया बिदि अनला ओंख्रि संनाय नेम खान्थि दोङो नामा। ना नोंंथां।
दोङो नोंथां।
औ। ओ बिदिब्ला ओ। नोंथाङा मोनथिनाय बादिब्ला बे अनला ओंख्रियाव जेनबा खारै होनायखौ माबायदि बार ओ। माबायदि मा मा बिफांनिफाय बानायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना।
खारैखौ नोंथां मा थालिर फस्लाखौ दाननानै ओमफाय फिसा फिसा। फिसा फिसा खालामनानै सानदुङाव होनानै सानदुङाव होनानै। फोराननानै जों बेखौ रानजासे फोराननानै। सावनानै दोनथुमनाय जायो बेनिफ्राय जों। अनला खारै जानो जानायाव जों बेखौ दै दै होनानै सरनानै जोङो बेखौ खारै खौ बानायनाय जायो।
औ नंगौ ओ जेनबा खारैखौथ जों बिदि ओ थालिर फस्लाजोंल बानाया जों गोबां बायदि बायदि रोखोमजोंबो बानाय जायो नङा होमबा नोंथां। औ थि बै दिनो बिदि मुथु ओ बिफांफोरखौबो जों खारै बानायो बिदिनो बेसर साबाफोरखौबो खारि बानायो। ओ जोंथ गिबियाव जों खारि बानायनोब्लाथ जों बे थालिर बिफांखौ जेनेबा जा फिथाइ थाइगानायखौसो दानफायो नङा होमबा नोंथां।
औ नोंगौ।
औ बे बिफांखौ दानफायनानै जेनेबा जोङो बिदिनो। दुब्लि एबा फोथार लांदां जायगायाव लांनानै जोङो बेखौ। फिसा फिसा जेनेबा हानानै जेनेबा सानदुंफोरानो। ओ फोरोंखांनानै जेब्ला बे ओ थालिरनि ओ जेनेबा बे थालिर बिफाङा रानो अब्लाया जों बेखौ ज खालामनानै खावो आरो। नङा होमबा नोंथां ओ बिदिनो खावनानै। जों बेखौ जमा हामनानै दैजों। मिलायनानै जों बेखौ खारै सरनो थाखाय माया मोनसे आइजेंङाव जोङो बेखौ सरहैयो आरो। बिदिनो जोंनिया ओ खारैया ओ ओंखारो आरो नङा होमबा नोंथां।
औ बिदिनो ओ। नोंथाङा मिथिनाय बायदिब्ला बिदिनो ओ सबाय खौ आरो साम'खौ माबायदि सङो एसे फोरमायनो हागोन ना।
हागोन नोंथां।
औ।
बास सबायजों साम'खौ जों साम'खौ। खननानै एबा बायना लाबोनानै सोमना। दोननानै मोजाङै हा खारजासे। हा खारजासे सुनानै जोङो बेखौ। साफा खालामनानै सुनानै दाननानै जों बे सबाइ मैगंजों संनाय जायो
औ नंगौ थिग बेबायदिनो नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंबो जोंनि न'खराव एबा गामियाव सबाइखौ बिबदिनो संनायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां जेनेबा जों सबायखौ संनो था थाखाय जेनेबा जों साम' साम'खौथ' जों बायनानैबो मोन नङा होनबा नोंथां ओ बिब्दिनो जों साम'खौ बियो दैमा एबा हाखर एबा दंग'निफ्रायबो खनना लाबोयो खायफा फोरा ओरैनो खनना लाबानै जों बे साम'आवथ' जोबोद मैला थायो नङा होमबा नोंथां
औ
औ बे मैलाखौ खारहोनो थाखाय जोङो बिदिनो हरसे एबा हरनै सोमनानै दोननानै जों जा दिनखालि जागोन बे दिनखालि जों मोजाङै हुख'यो हुख'नानै जों बिनि साम'नि दाखोन एबा बे साम'नि ओ लानजायथिं एसे दानस' दान नो होमबा नोंथां
नांगौ नोंथां
जोङो बे सबायखौ जोङो एसे गोदौहोनानै ओ सबायाइखौ जों खारै होनानै बेयाव जा साम'खौ होगोन जों बेखौ एवफ्रामना लानानै जों सबायजों संनाय जायो आरो बिब्दिनो ओ साम'खौथ' ओ बिदि सबायजोंल' जाजाया जों साम'नि मोदोमखौ एरख'नानैब्लाबो जोङो बिदिनो प्राइबो एवना जायो नोरसिं बिलाइबोदों नङा होमबा नोंथां
नोंगौ
औ बिदिनो जों बिलाहिफोरदोंबो जानो थांनायखौ नुयो बिदि साम'फोरखौ मो साम'नि मोदोमफोरखौ थिग बेबायदिनो सबाय संनायावबो ओ जेनेबा बिदिनो मोननो खमायाव नोंथाङा जा बिदिनो मस्ला होबाबो फानलौ होबाबो होजायो बिदिनो ओ सबाय मैगं ओंख्रिखौ जेनेबा मोन ओ मोदोम होनो थाखाय जों बिदिनो गंगार - गंगार दुन्दियाफोरखौबो होनाय नुयो आरो नोंथां औ ओ थिग बेबायदिनो ओ जोङो सबाय ओंख्रि फोरखौबो ओ बिदिनो साम'जोंल' संजाया बिदिनो जोङो ना गोरानफोरजोंबो सङो बिदिनो खायफाया ओरैनो सबाइ गोजाजोंल' सङो आरो खायसेया अमा बेदर आरो खायसेया ओ दाउ बेदरफोरजोंबो सङो नङा होमबा नोंथां औ नोंथांनि मिथिनाय बायदिब्ला सबाय ओंख्रिखौ मा माजों सङो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना
हागोन नोंथां
औ
सबाय मैगंखौ जों नाफोरजोंबो संनानै जानो हायो दाव बेदर अमा बेदर
औ
बायदिसिना ओरैनो बेदर - बेदर ना गैयाब्लाबो ओरैनोबाबो संनानै जानो हायो बे
औ नंगौ ओ जेबो ओरैनो जोंनिया अनला ओंख्रिखौ जोंनिया अनला ओंख्रिखौथ' जों बिदिनो माइब्रा ओ‌ माइरंफोरजों संजाया नङा होमबा नोंथां औ जों अनला ओंख्रि ख्रिखौ जों बिदिनो बुंनो थाङोब्लाथ' ओ जों न'नि माइरं जों संब्ला बांसिन गोथाव जायो होननानै बुङो
औ नंगौ
बिदिनो न'नि माइरं गैयाब्लालाबो जोङो बायनाय माइरंफोरजोंबो अनला ओंख्रिखौ संनायखौ नुनो मोन्दों आरो ओ गोदो गोदायथ' ओ बिदि ओ अनला ओंख्रिखौ ओ बांसिन दिंखिफोरावनो देनानै सङोमोन दानियासो न'आव जेनेबा मिस थिं एबा दा थबसिफोराव देनानै संनायखौ आं नुनो मोन्दों आरो ओ गोदो गोदाय आरो बांसिनानो बुङोमोन ओ जेनेबा अनला ओंख्रिखौ बिदिनो दिंखिफोराव ओ‌ एबा उलारफोराव दनानै देनानै संब्लासो बांसिन गोथाव जायो होननानै बुङोमोन आरो ओ‌ दानिया आरो गोदान जु गोदान जुग आरो गोबां मेसिनफोर ओंखारबाय नालाय बेनिखायनो अनला फोरखौ जेनेबा अन गुन्दैफोरखौ जों बांसिनानो बिदि मेसिंफोरावसो देनायखौ ओ‌ जों नुनो मोनो आरो नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां
औ बिदिनो ओ‌ गोबां ओ रोखोमै ओ अनला ओंख्रिखौबो सङो आरो गोबां ओ जेनेबा बेदरफोरजोंबो जों सबाय ओंख्रिखौ सङो आरो नोंथां
औ नंगौ
ओ बिदिब्ला ओ नोंथां जोंना समाबो जाना फैबाय नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ नोंथांजों अनला ओंख्रि बा सबाय ओंख्रिनि बागै सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय ओ नोंथां बिदिब्ला बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा
दे बिदिब्ला नोंथां